हेल औ खुलुमबाय।
दंना नोंथाङा
औ मोजाङैनो दङ। नोंथाङालाय?
औ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। दायो जोंयो मानि सायाव रायज्लायनाया मोजां जागोन?
अ नोंथां जोङो थासनि बा थास मैगंनि सायावनो रायज्लायबा मोजां जागोन नामा नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन।
औ नोंथां थास आथ जोंना दङ नङा होनब्ला जेरै जों हाग्रानि थास न'नि थासबो होननानै बुङो खायसे खायसे आसु थास बायदिखौ।
औ नंगौ नोंथां।
बे थास आथ गोबां बा थासनि गोबां गासै माने बाहागोआनो मैगं संनानै जाजायो नङा होनब्ला। जेरै जों ओ थास आथिंनिफ्राय लानानै बिनि उनाव बिनि जि मा होननानै बुङो बे बिबार बिनि उनाव बिनि बिथराइ आरो बिनि जि बुगा बेदर बायदिफोरानो गासैबो बाहागोआनो माने जाजायो आरो
औ औ नोंथां जागोन
नि अनगायैबोथ थासआ माने मोननै गाबनि दङ नङा होमब्ला मोनसेया जाबाय गुफुर आरो मोनसेया गोसोम गाबनि नङा होनब्ला औ बिनि अनगायै बो नोंथां बे जिथु ओ थास बेफोरखौथ जोङो मानसिफोरा जानायनि अनगायैबो अमा बायदिनोबो रुनानै होनाय जायो नङा होनब्ला
औ होयो नोंथां
औ बेनि अनगायैबोथ जोंहा बरफोरा नाफामना जायो जिहेथु बे नाफामना संनायावबो माने बानायनायावबो बे थासनि जा बुगा आ बेखौ माने बाहायनाय जायो आरो ओ नोंथां बे- बे नाफाम नाखौथ जोंहा बरफोरा बानायो जिहेथु बे नाफाम ना बानायनायाव बरफोरा ओरैनो माबे रोखोमनि बा गोसोम आरो गुफुर बबे मोनसेखौ माने ओ बांसिन दिनै बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा बिनि सोमोन्दै
औ नाफाम बानायनायावथ जों थासखौ गोसोमखौनो बाहायो होननानै आं मिथियो आरो
औ
ओमफ्राय थासआथिं जानाय जानायावबो थास आथिंखौ दैयाव थानायखौ जाया बाखोराव थानायखौसो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेओमफ्राय था खौ बिगुर खौ जिरनानै बा बिगुरखौ सैनानै जायो ना बा बेदरफोरजों
औ
निफ्रायनो बेफोरबायदि थास जानाय नेमखान्थिया दङ आरो थासाआनो जा थास बिबारानो जा बा थास बिसङानो जा बेफोर बरनि मोनसे एंगारहायै जाग्रा
औ
दा बै थास अ मैगंफोरखौ खायसे थासफोरखौ जों माने गेदेर जाद आरो उन्दै जादनिबो नुनो मोनो जायफोर उन्दै जाद खौ गोरलै गोरलै रजहांब्लानो हानानै जायो
औ
थास बिथराय एबा थास बिसं जानाय बुङो
औ
ओमफाय गोदोर गोदेर जादखौ थास बुगाखौ जायो आरो बिनि मोदोम मोदोम ओमफ्राय रोखोमसे बिबार थास आबाद बिबारावबो गोमोन जाब्लासो बिबारखौ जायो आरो गोथाङा जाजाया होननानै बुंनाय सोनायो नोंथाङा मा सानो गोथाङाबोज जाजायो नामा
नोंथां बे जोंनि ओनसोलाव जिहेथु थास' बिबारखौबो जायो माने आं बांसिनखौनो माने गोथां आरो गोमोन मोननैखौबो माने जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नाथाय बांसिनै माने बे गो थांनिख्रुइ बे जिहेथु गोमोना माने बांसिनै बियो मोजांसिन जायो आरो संनायाव।
औ
औ आरो बे गोथाङा बांसिनै माने मानो होननानै बुङो आरो जानाय समाव। जेब्ला गोमोनखौ जायो माने बियो बांद्राय माननाय जाया होननानै बुङो। बिनि अनगायैबो नोंथां जेब्ला ओ थास' बिबारखौ संनानै जानो गोनां जायो अब्ला बेयावथ' जोङो मैथा बायदिफोरबो होखानांगौ जायो बा गोखै बुस्थु ओ बेखौ होनांगौ नङा। अ आरो थास' अल आन्था माने सङोब्लाथाय बियो माननो नागिरो आरो बांसिनै। आ बेनि अनगायैबो नोंथां बे थास' बिबार जों माने ओ सुबुंफोरा गोबां बेबादिनो अमा बेदर होनानै बा दाउ होनानै ओ गोबाङा बेबादि बायदि रोखोमनि माने संनानै जायो आरो जेब्ला माने बेबादि अमाजों थास' बिबारजों संनानै जायो अब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै गोबाङानो बुङो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ नों थांनि ओनसोलाव बेबादि थास' बिबारजों अमा बेदर जाबायना जाया?
औ नोंथां जायो। दा थास' होनोब्ला थास' आथिं आनो होन बा थास' बिथरायानो होन जोंनि गेजेराव ना बेदर दंजायोब्लाबो
औ
बेसेलि माने माबाजों जायो आरो ना गोरानजों। गुबै नागोरान जोंसो बैफोर थास' आथिङा थास' बिसङा थावो होननानै ओ थास' होनोब्ला ना गोरानखौ गोसोखाङो आरो बर'फ्रा बांसिनै आ बांसिनै ना गोरान बेयाव थास'जों जायो आरो बर'फ्रा
औ
अनगायैबो गोबां गोबां माबाफोरजों जायो दाउ बेदर बा ना गोथां फोरजोंबो जायो। बेनिफ्राय अमाफोर बो जायो। निखिजाया जा थानाय गावबा गावनि सायाव सोनारनानै बानायनानै जायो आरो। गावनि मोजां मोननाय बायदियै
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो थास' ओ जिहेथु बिसं बेखौ बांसिनानो ना गोरानजों जायो ओ ना फिसा बायदिजों ओ बेनि अनगायैबो खायसे खायसेया ना गेदेर फोराननायजों माने बेजोंबो जायो आरो ओ बेनि अनगायैबो माने बे जिहेथु थासनि आथिं दङ बेखौ माने दालि बायदिजों बा खान्थाल बेगर दाथ आरो गोबां ओ खान्थाल बेगर मोननो थाङोना। ओ बेजों माने होफानानै ओ मोजाङैनो माने ओखा ओंख्रि संनानै जायो आरो। ओ औ बेनि अनगायैबोथ नोंथां बेबादिनो थासनि जा बेदर ओ बेखौबो ना बायदिजों बा फुख्रिनि ना बा जि बायनानै लाबोनाय ना ओ बिदिजों माने जायो बांसिनानो आसु थास होननानै बुङो जायखौ बे थास गेदेर दङ मोनसे रोखोमनि थास बेखौ ओ बेजों जेब्ला ना गिदिरखौ जायो अब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै बुङो आरो। बेनि अनगायैबो बे थास जि गेदेरनि बा आसु थास होननानै बुङो बेनि बेदरखौ दालि बायदिफोराव संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो नोंथां बे मानसिफोरा बुङो आरो जेब्ला थास जा गोसोम ओ बेखौ माने जायोब्ला लायनो जायफोरा माने थै खम ओ थैनि अनजिमाया बा थैनि बिबाङा खम बेयो माने जायोब्ला बांसिन थै जायो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा ओ नोंथाङाबो माब्लाबाफोर बेबादि सोरखौबा बुंनाय खोनादों नामा?
औ नंगौ बर'फोराथ गोदोनिफ्रायनो जायखि जाया जानाय लोंनायखौनो लानानै मोनसे सुबुं फोर ओमफ्राय दंबोखायो बिदिनो थास'खौबो लानानै बर'फोरनि गेजेराव बे नोंथां बुंनाय बायदिनो फोथायनायखौ आं खोनाबोदों आरो। दा बेल' नंङा उम्म थास' फिसा थास' गेदेर बर'फोरा गासैखौबो जायो।
औ
जानायनि गेजेरजोंनो मोनसे ओ सिनायथियाबो बेरखाङो आरो बर'फोरा जे थास' जायो थास' ओंख बि बा बै नाफ फामफोराबो बर'फोरनि मुंदांखा मोनसे जाग्रा दा बैफोर नाफामफोराव थास' नङाब्लानोदि जाया।
औ
नङाब्लादि जि बानायजाया
औ औ औ नंगौ नोंथां आरो खायसे खायसे सुबुंखौ आं थासनि ओ जा थास' गोसोम
औ
बेनि जा बिलाइ बेखौ माने खानानै जन्दिस बायदि जारिनायावबो जारिनाय खामानियावबो आं बाहायनाय नुनो मोनदों आरो नोंथांङा बेबादि ओ जिहेतु जन्दिस जारियो बेखौ नोंथांङा थास'जों जन्दिस जारिनायखौ नुबायना नुफेराखै?
औ औ नुफेरबाय नोंथां बे थास' गोसोमखौ बाहायनायखौ नुदों गुफुरखौ जाया होननानै ओ मिथिनो मोनो आंनि बायदिब्ला। बेनिफ्राय बेद थास' गोसोमनि बिलाइयाव एसे थाव ला लानानै दुब्रि हाग्रा दायनैसो लानानै जन्दिस जारिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ ओ बेनि अनगायैबो उम्म जोंथ' जिहेथु थास' दङ नोंथां बेखौथ जोंङो ओ जाय बर' हिन्जावफोराथ बेखौ बायदिसिना बारिनिफ्राय बा थास' ज जाय-जायगायाव बांसिनै थास दोङो माने थास मोननाय जायो बेनिफ्राय माने हानानै बेखौथ अमानो आदार महरैबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला? औ बेजोंनो ओ माने खायसे खायसेया जेब्ला नखराव जुदि जौ सावाब्ला बा ओ जौ सावनानै जिहेतु अफ्रि जायोना बे अफ्रि गैयाब्लाथाय माने बे ओ थासखौनो माने रुनानै बे गुन्दैजों लगायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां नंगौ बे खान्थिखौ जोंनि जायगायावबो नु नो मोनो
औ
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंथ ओ थासनि सायाव गोबां सावरायबायानो ओ थासनि सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांनि हुगानिफ्राय नोंथांनि ओनसोलाव माबादि जायो थासखौ ओ बेनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थासनि बाग फुरथि होनायनि थाखाय
औ बिदिब्ला दायो नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ बेयावनो लाखिनोसै
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय
थांनिसिमबो